हेलौ हेल'
हेलौ
हेलौ
हेलौ हेलौ नोंथां
नोंथाङा
सोरबो खोनायाखिसै हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा खुलुमबाय खुलुमबाय
औ नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां
अ आं नोंथांजों एसे बर'नि ओंख्रिनि ओंख्रिनि बागै एसे एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन दा
औ औ हागोन नोंथां
औ
औ
दे बिदिब्ला एसे फोरमायना होदो नोंथाङा
औ नोंथां जोंनाथ' बर'आ अनला खारै खौसो बांसिन मोजां मोनसै नङासै होनबा नोंथां औ बे थिगै बेनि बागैनो खोन्थालांसै आं नोंथां अनला खारैखौथ' फार्स्टावनो जोंना गिबियावनो माइरंखौ सोमग्रोना लाना गोन नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ बेबायदिनो सोमग्रोना लानानै ओ सोम बेनि ओ सुनाय समायाव बेखौ माइरंनि जे रन्दै बुङो बेखौ साफायै सुगारनानै लानांगोन आरोना नोंथां बेनि उनावसो बेखौ मोजांङै सोमनानै दोन नांगोन बेबायदिनो दस मिनिटसो सोमनानै दोनोब्ला मोजाङै रुइगोन आरोना औ नोंथां बेबायदिनो रुइनानै बेखौ ओम जेनेबा खिरखाफोराव बेबायदिनो सुखांनाय जायो औ सुखांनानै बेबायदिनो दिंखि हयथ'बा जेनेब उवाल बुंङो बेफोरदियाव माबानाय देनाय जायो आरोना नोंथां दानियाथ' ग्रेन्डार मेसिनफोरजोंबो बांसिन बाहायनाय जायो
औ
औ बेबायदिनो देनानै लानानै बेखौ औ
औ
खायफाया ओ अमा बेदरफोरजोंबो जायो आरो दाउ बेदरजों जाबाथ' जोबोर मो गोथावसिन जायो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो दाउ बेदरखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो
औ-औ-औ
ओ एवफ्रामना लानायनि सिगाङावनो बेखौ ओम थावखौ थाव गुबै थाव गुबैखौ होग्रोनानै लानाय जायो बेयो दुङोब्ला सामब्राम गोजा सामब्राम गुफु फुर बायदिसिना मस्ला होनानै बेबायदि एवग्रो ना लानाय जायो ओ बेबायदिनो होग्रोनानै बेखौ दाउ बेदरखौ होहरनाय जायो बेबायदिनो एवफ्रामनाय जायो आरोना नोंथां औ बेबायदिनो फ्रामना लानानै ओ दै होयो बेहाय दै होनानै ओ खारै होयो खारै होनानै आरो बिथिंजाय गोदौब्ला बे दैया जे गोदौगोन अब्लाना ओ अन गुन्दैखौ सारै सारै होनाय जायो आरोना नोंथां खायफाया ग'लायनानैबो होयो दैजों डाइरेक्टलि ग'लायनानैबो होयो ओ बेबायदिनो सारै सारै होयो जाहाथे सारै सारै होनानै बे बिथिं जाय आरो गारबाजों एरै एरै होनांगोन आरोना नङाला बियो फिथर फिथर जायो आरोना नोंथां, औ औ औ बेबायदिनो ओ अनलाया बेबायदि होना होनायाव आरो खोबना होनानै बे बिदिनो मोनबाय बेनो जाबाय अनला खारै आरोना नो हागोन नामा नोंथांनि ओनसोलजा नाफामखौ माबायदि बनायनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ जोंनि जि जितुबा खोनादोंना नोंथाङा?
औ-औ खोनादों।
औ जोंनि ओनसोलाव जिहेथु दा जोङो ब' बर'निबा जिहेथु धोरोमारि ओंख्रै बुंनो थांलो थाङोब्ला थाङोब्ला जेतुबा जोंनिबा अनला खारै आरो जोंनाव नारजै नारजै आरो जिथुबा जोंनि नाफाम
औ-औ
बेफोरो जोंनि बर'नि जिथुबा जों धोरोमारि ओंख्रि नङा होमबा? जितुबा जोंनो बुंनो थाङोबा दा जेने बा नों नोंथाङा नोंथाङा सोंदों जेब्ला नाफामखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जोङो नाफामखौ जोङो जेतेबा गुरनानै एबा जोङो बायनानै
औ
जिहेथुबा जोङो नाखौ जोङो बायनानै एबा जोङो गुर नानै लाबोनाय जायो लाबोनानै जोङो जेतुबा जोङो फोराननाय जायो नोङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ खाना जिहेथु ब्ला जोङो जिहेथुबा जोङो गुरनानै एबा जोङो नाखौ
औ
गुरनानै लाबोयो
औ
थेबा जोङो फोराननानै फोराननानै दोननाय नाफाम नाखौ बेनि उनाव जोङो जेथुबा जोङो थास' गोसोम थास गु ओ
औ
थास' होनो जे जाय किसुमान मानसिया औ-औ दुदालिबो बुङो किसुमाना बुङो थास' गोसोमबो बुङो बेखौ जोङो थास'
औ-औ
खौ जोंना हयथ'बा उवाल
औ
बेफोराव जोङो जोङो थास' बा थास'बुरगोला थास' गुग्ला बा थास' गोसोमखौ होनाय जायो उवाल बा जे जेतु जोङो दिंखियाव देनाय जायो देनानै खोना
औ-औ-औ खोनादों नोंथां
खौ जोङो बेयाव ना ना गोरानजों बा नोङो ना
औ
नाखौ थास' गोसोम लोङो उवालाव देनानै
औ
जिहेथुबा जोङो बयाम बा जिथु जोङो थेमा
औ
बेफोराव जोङो खोबनानै बा जेने बा थेमा देखांनानै जोङो बेखौ जेनेबा जोङो बेखौ फेसेवनाय जायो जेहेतेबा थेमा बायदियाव जोङो फेसेवनाय जायो फेसेवनानै जोङो जे बे बेखौ जोङो मास मोनसेबा मास मोननै दोननाय जायो आरो खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां औ
औ बेखौ जोङो देनानैबा एबा माबा खाला खालामनानै जों फेसेवनाय जायो बा भयाम बायदिसिनायाव जों फेसे वनाय जायो औ बेखौ जोङो बेयाव नांगौ बेसाद बायदिसिना जिथु आ जेनेबा जों सोरबा मस्ला जानो लुबैनाया मस्लाबो होफादेरो बा मायबा बेयाव बायदिसिना बेसाद होनानै जोङो फेसेवनानै फेसेवनानै दोननो हायो आरो जिहेतु बयामाव
औ हायो औ औ
थिग बेबायदिनो जों फेसेवनानै बा बेखौ से दान बा नै मास गाहाम दोननो हायो बेयावे जों दोननानै बेखौ मोजां माबायाव दोननानै जिहेतु
औ
बेखौ जोङो माबानानै जों मा नाफामखौ जों बेफोरबायदिनो बायदिसिना जेनेबा जोङो संनानै जानो हायो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
औ औ थिग बेबायदिनो जोंहाबो दा नारजि नारजियाबोथ' जोंनि जिहेथु बर'नि धोरोमारि ओंख्रि नङा होमबा नोंथाङा मिथिखागौ जानो हागौ औ थिग बेबायदि बिदिनो नारजिखौ नारजिखौ नोंथाङा मा दि सङो बा एबा माजों माजों जायो
औ
बेखौ नों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागौआ
औ हागोन हागोन नोंथां औ हागोन नोंथां
औ नोंथाङा होमबा अब्ला बे बेनि बागै एसे फोरमायना बुंदो
औ औ नारजिखौ गिबियावनो जे फाथो औ खायफाया न'आवबो फुफैयो खायफाया बायनानैबो लाबो आरोना बेबायदिनो फाथो बेखौ ओ फोराननांगौ आरोना बेखौ थारानिफ्राय ओ खाजोबनानै मोजाङै बेखौ सुनानै लानानै बेखौ सानदेंगायाव मोजाङै फोराननांगौ आरोना बेखौ औ बेबायदिनो गोबायै होयोब्ला माने थाबसिन रु माबायोना रानो आरोना सानाम गोसायाव होब्ला साननैसो औ औ जाबाथ' साननायफोरावनो रानो आरोना नोंथां ओ बेबायदि बिदिनो मोजां खालामनानै फोरोंनांगौ बेदि
औ औ औ
औ औ